हेल' नोंथां
औ औ खोना
औ नोंथां खोनादों।
ओ आङो नोंथांजोंहाय एसे सावरायनो होननानै कल सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
अ आङो बुंनो सानदों बर'नि समाजारि आसार खान्थि बर'फ्राव मा मा दो आसार खान्थि फालियो माने धोरोम फालियो मा मा खालामो बेफोरनि बागै से आ जेनेबा मा मा जायो बेफोरनि बागै फोरमायनो सानदों बेसोरनि गाननाय जोमनाय हागोना अ अ बर'नि आसारखान्थि होननानै बुंब्ला जेनेबा अ समाजारि आसारखान्थि समाज होनोब्ला जोङो बुजियो जेरै ओ गोबां गामि ज' जानानै जेनबा मोनसे गामि जायो बे गामियावनो मोनसे समाज जायो समाज सामलायनायनि थाखाय माखासे आसारखान्थि नेम खान्थिफोर दङ बेफोरखौहाय बेफोरजों सामलायनाय जायो आरो ना होननानै गामियाव थागोन जेनेबा मोनसे न'खराव जेनेब बिमा बिफा। बिदा बिनानाव बिथै बिमादै बिमायं बिबौ बिबौ बेबायदि आरोना। बेफोरनि मोनसे गामि ज' ज' जानानै गोबां गामि ज' जानानै मोनसे समाज जायो बे समाजाव। जोंनियाव दङ माखासे जेरै समाजारि आसार खान्थि बेफोरो जाहैबाय जोङो। बोथोर लानानै बोथोर जेरै आबाद मावो बोथोर लानानै बोथोर जोङो माखासे। ओ फोरबोफोरबो फालियो आरोना समाजारि आसार खान्थि होननानै बुङोब्ला जो। जोङो। जोंनि समाजावहाय जेरै जोंनि गथ' जोनोम जाजेननायाव जोङो जेरै माखासे। आसार खान्थि दं जेरै जोनोम जाखांनायनि उनाव जोङो माखास‌े ओ फोरबोफोर फालियो सिगां समावथ फबारथडेफोरखौ फालियामोना जोंनियाव खालि सिगां दानि आथिखालाव नाथाय बेफोरखौ फालिनाय नुनो मोनसै बेफोरो गुबुन हारिफोरा फालिबाबो दाना ज आलियो आरोना खोनादना न
औ।
बेनि अनगायैबो जेरै जोंनियावहाय दैस सारनाय दंङना जोंनियाव सुबुंफोरा फोथायबाय आरो जायहा दै सारनाय जाहोआ बे फोरखौहाय बुरै बुरिफोरखौहाय ओंखाम जाहोनखौनो जों दै सानाय होनो मोनना। बिखौ जाहोयाबा हाबा जानो रोङा होननानै फोथायोमोन नाथाय ओ बेबो जौमाजारि मोनसे जोंनि फोथायनाय आरो‌ समाजनि नेम आरो ना। बेखौ जाहोआबानो जोंनि हाबाफोरा जाया होननानै जोङो फोथायो आरो ना। बेनि अनगायैबो जोङो दिनै जोंनियाव जोनोम बे जोनोमनि उनाव जोंनियाव हाबा बे हाबाफोरखौ बाहाय हाबायावहाय जोंनियाव दङ आलादा आलादा रोखोमनि जेरै ओ जोङो हाबाखौहाय जों हाथा सुनिजों होयो आरो खायफाबा हाबा हाबाफोराबो जोंनियाव मोनथाम नेमफोर दङ जेरै ओ सोंनानै लायनाय हाबा। ओमफाय दोनखारनाय हाबा गोरजिया लाखिनाय हाबा दं ओमफ्राय खा दंखा हाबनाय। बोनानै लायना बेफोरबायदि दं आरोना जोंनि बर' समाजावहाय।
बिनि अनखा बेनि अनगायैबो दङ जोंनियावहाय जोनोम हाबा आरो थैनाय थैनायावबो ज जोङो माखासे नेम बर' समाजाव माखासे नेमखान्थिबो फालियो जोङो जेब्ला ओ थैनायखौ गारैगोन गोरै गारैयखांनायनि उनाव जोङो जेरै सारादु माने सादु खालामागौ मानि जोङो ना बेदर जाया थाव हालदै बिदि जाया होनना जोंनि जोंनि बर' समाजाव जोङो फालियो आरो जेब्ला जों सारादुखौहाय जोङो सोरबाबा स्नि साननि उनाव फालायो सोरबाबा जि साननैयाव फालियो आरो बे फालिनायावहाय जोंनि बर' थैनायनि नामै जोङो जेरै बेफोरनि फुजा होनाय जायो बेफोर आरो गामियैनो। जानाय लोंनाय जौ बेदर बेफोरनि ओ फोर फालिनाय जायो आरो ना बेनि अनगायैबो जोंनियाव दङ बेफोरनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै आबाद मावनायफोर दङ आबादफोर जोङो दैज्लां बोथोराव आलादा मेसें बोथोराव आलादा आबाद मावो आरो। जेरै जोंनियाव दैज्लां बोथोराव आबाद आबादाव जाहैबाय माइ मा माइ आबादखौ मावो बिदिनो मेसें जोङो जेरै सिबिं सबाय बेसर फाथो बिदि आबादखौहाय मावो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो जुदि जानो लोंनो थाखाय माखासे मैगं थाइगंफोरबो आबाद मावो। जेरै ओ दैज्लां बोथोराव आलादा मेसें बोथोराव आलादा दै दैज्लां बोथोराव जोङो खुमब्रा जोगोनार फोरला बायदिफोरखौहाय मावो आरो आबादखौ बेनि बेनिफ्रायबो जोङो मेसें बोथोर फोराव जेरै लाइ लाफा मुला गाजर आलु कफि बेफोरखौहाय मावो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनियाव दङ समाजारि नेमफोरा जेनेबा सोरबा सासे सुबुङा बा माबाफोर गाज्रि हाबा मावोबा बेफोरनि थाखाय माखासे ओ साजा होनाय खान्थिफोर जोंनि बर' समाजाव दंमोन आरो आसा बेफोर जाहैबाय जेरै सोरबा सासे सुबुङा सोरनिबा मोसौफोरखौ दानोब्ला सोरनिबा ओस दानोबा सोरनिबा मोसौखौ लान्जायफोरखौहाय ओ दानसैबो बेफोरबायदिफोरखौहाय माखासे बाद खान्थिबो दङ जेरै खौलोबोद बाद बायदिसिना बेफोरनि बादनि गेजेरजों बेफोरखौहाय साजा होनाय जायोमोन आरो आरो सोरबाबा जेरै गामिफोरावहाय सोरनिबा खानायखौ सिननानै बेनिफ्राय फैसा लायोब्ला बेखौबोहाय जोङो बेफोरखौहाय साजा होनाय जायोमोन आरो। बिदिनो जोंनियाव माखासे बिदिनो ओ आयेन एबा बाद फोर जोंनि बेफोरनि गेजेरजों साजा होनाय जायोमोन। आरो बेनि अनगायैबो दङ जोंनियावहाय बर' समाजाव माखासे रंजानाय रंजानाय फोरबो हिसाबै जेरै जोङो बोथोराव जेरै बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोफोराबो जोंनि बर'फोरा जिराद गाजा गोमजायै जोङो ओ रंजा बाजायै खुङो आरो ना बेफोरखौहाय जोङो सिगां समावहाय ओ सिगां गोदोनि समावहाय ओस ओ से दानसिमहालागै खौमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो बेखौ से सप्था फोरबो खुंनाय जायो आरोना बेफ्राय जोङो माखासे बर' हिनजावफ्रा देलाय मालाय जेरै ओ जोमग्रा दख'ना गोजा खानायफ्राव बिबार थुनानै बिराद रंजानाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव दङ फोरबोफोराव जेरै ओ बैसागुनि अनगायैबो दङ जेरै ओ उम ओ दमाखि बेखौ मागोबो होनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जेरै बोथोरनि आबादनियाव दङ खाथि गासा सावनाय आमथिथुवा बेफोरखौ फालियो आरो। धोरोमनियाव जाहैबाय जोङो जेरै खेराइ गाज जाहोनाय बेफोरखौ जोङो बाथौ बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्रा होयो आरो बिदिनो न'खराव जेरै सालामि होनाय बेफोरहाय जोंनि बर' समाजनि माखासे फुजानि नेमफोर आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव माखासे आलादा आलादा माखासे नेमखान्थिफोरबो दं आरो बेफोरखौ जोङो फालियो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि बेनि अनगायैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे नेमखान्थिफोरा जोंनि समाजाव जेरै सोलिदोंमोन सिगांनिफ्राय एसे आलादा जोंनि बर' समाजनि आसार खान्थिनिफ्राय एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनिफ्राय दासिमावहाय नोंथाङाबो दा जोंनि जोंनि बर' समाजनि बागै माखासे फोर नामा खोथाबो
औ नोंथां थारैनो ओ जोंनि बर' समाजा मोनसे गोबां माखासे ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय माखासे आसार खान्थिफोर दङ जानाय हुदाफोर दङ हारिमु दङ' थुनलाइ दङ'। आरो बेबायदिनो राव दङ' गासैयावबो बिथिङाव जोंहा जौगाख हानाय नङा होमबा नोंथां। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिमु होननानै बुङोबा जोंहा गोबाङानो गोलैयो जेरै जानाय लोंनाय थानाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो मोनसे हारिमु होननाय जायो। नङा होमबा नोंथां। दा जोंनि बर' हारिनि जे जानाय लोंनाय हुदा होननानै बुङोबा जोंहा ओ बेबायदिनो बर'आ गुबैयै आदार हिसाबै ओंखामखौ जानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ'। जेरैहाय अनला ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन, नारजि ओं ख्रि, सबाइ ओंख्रि नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो आरोबाव गोबां माखासे ओ गुबुन गुबुन जोंहा मैगं थाइगं जों आबाद मावनानै जोङो। बेबायदिनो माखासे जानाय हुदाफोर दङ' नङा होमबा नोंथां लोंनायाव जोंहा बेबायदि दङ' ओ जोंहा जि आइ टेक मोननो हानाय जे जोंनि बर'नि ओ माइब्रा जौ बिदै आरो जौ गोरान दा बेबायदिनो आरोबाव जोंहा नाफाम बाथोन बेफोरो मख'जाथाव आरो बेबायदिनो आरो मोसानाय मेथाइ खननाय बे फोराव बुङोबाथ' जोंहा मोसानायाव ओ बागुरुम्बायानो मख'जाथाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा दाउस्रि देलाय मोसा नाय, ना गुरनाय मोसानाय बा जोङो थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बैफोरबायदि मोसाग्लांनाय बायदिसिनाफोरा जोंहा मख'जाथाव आरो बियो आरो जोङो बागुरुम्बा होनोबाथ' बयबो मिथिखायो। दा जोङो बैफोर मोसानाय बा जोंनि धोरोमारि बा माखासे गुबुन फोरबोफोराव जोङो बर'फोरा जोंनिनो हारिमुनि माखासे गानग्रा जोमग्रा बेखौनो गाननाय जायो जेरै हिन्जावफोरा दख'ना गाननाय आरो हौवाफोरा गामसा गाननाय ना आर'नाइ बेफोरो जों आर'नाइ होनोबा जोंहा माननि सि होननानै मिथिनाय जायो। दा बेबायदिनो आरोबाव गुबुन गुबुन माखासे गोबांथार जे मा होननानै बुङो बेखौ ओ माखासे जोंनि हारिमुआव जोंना माखासे जौगाखानाय नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे आसार खान्थि होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो जोंनि ओ जे जोंनि बर' हारिया जे माखासे आसार खान्थिजों बा माखासे बादजों सोलिनाय जायो। जेरै दावखि बाद, हंख्लद बाद बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बादफोरखौ लानानै जे माखासे रायजो खुंनाय बे हुदाया दंबयो नंङा होमबा नोंथां। दा बेबायदिनो जोंनि बर फोरनि जानाय लोंनायनि गेजेराव जोंहा जानायखौ माबोरै सङो होननानै बुङोबा आङो बेखौनो खि नोंथां जे जोंहा अनला ओंख्रिया जोंहा दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जोङो माइरंनिफ्राय संनाय जायो दा बेखौ गिबियाव माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनानै जोङो अन देनाय जायो दा बै अनखौ जोङो ओ संबा माइ अनला फसंनो थाखाय जोंनो खारदैनि गोनांथि जायो दा बै खारदैफोरखौ जोङो माखासे थालिर बिलाइ बा माखासे जोङो बेसर सिबिं जिगाबफोरनिफ्रायबो जोङो सावनानै बै हाथ'फ्लाखौ जोङो दैजों सारस्रोनानै लगायनानै जोङो सिुथुमनानै दोननाय जायो। दा नांगौ समाव बे खौ ओ दैजों गलायनानै मोजाङै गोहोनाय जायो नङा होमबा नोंथां। दा बै गोनाय दैखौनो जोङो खारदै हिसाबै बाहायो। दा बेनि अनगायैबो जोङो हाथायाव बायनाय सदाखौबो बाहायनाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो खारदैनि गोनांथि जानायलाय जों खारदैखौ गिबियाव जगार खालामनानै लाग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो। बेदरफोरजों सङोबा बेदरखौ एवथ्रुमनानै जोङो खांनानै लानो नांगौ बेनिफ्राय सामब्राम बानलु थाव होनानै एवथ्रमफिननानै जोङो बाव दै होनानै जोङो अन ओ अन गुन्दैखौ हरनो नांगौ बेबायदिनो अन गुन्दैखौ हरखांनानै माखासे सम गोदौ होनानै बेयाव मस्ला हारिनि लाइफां हरनाय जायो। दा बेबायदिनो मस्लाहारि लाइफां हरखांनानै जोङो साखिनानै खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां दा बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांनिसिम माखासे जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थि बा जानाय लोंनाय हुदा बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाया नोंथां दा नोंथांजों सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय थाबाय नोंथां।